हेलौ
हेलौ खोनादोंना नोथां
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा फ्रि ना
औ आङो दायो फ्रियैनो दंथयो औ औ खोनादों नोंथां
ओं ओं फ्रिबा नोंथां मोनसे टपिकनि बागै नोंथाङा आंजों सावरायफानो हागोन नामा?
औ औ सावरायनो हागोन नोंथां थारैनो।
नोंथां जों दा मोनसे टपिकखौ लानानै सावरायनो सानदों बे टपिका जेरै जों दानि दानि जाबोनाय थासारि माने उननि जाबोनाय थासारि बेफोरखौ लानानै सावरायनो सानदों आरो।
औ औ औ खोनादों नोंथां।
औ माने ओ आं एसे बोफ्रुना होग्रोनोसै नोंथां।
औ औ थारैनो बुं
ओम माने जों उननि जेरै आजै आबौमोननि उननि समावथ' जों गोदो गोदाय इदिनो ओ जेरै कारेन्ट बेफोरबायदि न' कारि गारि मथर गोदोनि समावथ' इदि गैयामोन नालाय। जोङो बबावबा थांबाबो ओ बबावबा थांबाबा आथिंजों थाबायनानै गोलाव लामा हानथिनोबा आथिंजों थाबायनानै थांनांगौ जायो आरोमोन ना माने मोसौ गारि बेफोर गारिजों गोदोनि दिनाव जों बेफोरजों हान्थिनांगौ जायोमोन आरो माने गोदोनि दिनाव गारि मथरनि बेफोरबायदि गैयामोन नालाय ओंखायनो जोङो गराय गारि, मैसोगारि बेफोरजों जोङो हान्थिनांगौ जायोमोन आरो। दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे गोजान जायगायाव थांनो थाखाय। नोंथाङाथ' मिथिगौ जानो हाना जानो हागौना?
औ औ मिथियो नोंथां।
औ माने गोदोनि दिनाव जेरै कारेन्ट कारेन्ट कारेन्ट गैयामोन। अ कारेेनट गैयिनि जा जेरै कारेन्ट बेफोरखौनो मिथियामोन गोदोनि दिनाव। माने कारेन्ट गैयियाव दि लेम्प प लेम्प जेरै बेफोरखौनो सुनानै थायोमोन।
औ
आरो आं बेफोरबायदि सलाय आरि होननाय दानि जुगावथ' बिदि ओ गेस आरिजों जाजोबो ना का-कारेन्टजों जानाय ओ गेसजों जानाय आजिखालिथ' सलाय बेफोरजोंबो जायोना गोदोनि दिनाव अन्थाइजों अन्थाइ माबानानैसो माने अरखौ फोजोंनाय जायोमोन आरो। ओमफ्राय दानि जुगावथ' दानि जुगावथ' मा ओ गारि मथर दङ गोजान गोजान हान्थिनो थाखायबो। दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय हान्थिनो थाखायबो ओ गारि मथरजों थांनानै जों गोजान जायगाायाव हान्थिनानै फैनो हायो आरो। आरो दानि जुगावथ' मानसियाबो बांदों बिफां लाइफाङाबो बांनो हमदों जेरै मानसिनि मानसिनि थासारिया बांनो हमनायाव जेरै थाग्रा खुलि बानो थाग्रा खुलि खालामनो थाखाय मानसिफ्रा गाव निजा थानो थाखाय ओ बिफां लाइफां दानफायनानै थाग्रा खुलि खालामदों। ओमफायो बिफां लाइफां दानफायनानै थाग्रा खुलि खालामनायनि जाउनाव बिफां लाइफाङा खम जानायनि जाहोनाव जेरै हाफ्रा खरान जालांनो हमदों ओ दैफोरा रानलांनो हमदों बेफोरनो जा बेफोरनि जाउनाव जोङो थांना थानायाव एसे खस्थ' मोनदों आरो ना। नोंथाङाथ' ओम नुबोदों मिथिगौ जानो हागौना नोंथां?
औ औ मिथियो नोंथां।
दाथ' सोलिगासिनो जोबोद अखा हादों नोंथां नोंथांआ मोनथिंबो हादों जानो हागौ। नोंथांना?
औ औ हा ओ दायोथ' मैया हरनिफाय गोबां अखा हानायखौ जोङो नुनो मोन्दों।
औ नोंथा।
अ अखा हानायनि जाहोनाव माने दैबाना दैबाना लोमसावनानै जोंनि दुब्लिफ्रा ओ खोथियाफ्रा सोरनाबा गोजावलांनो हमदों सोरा सोरनाबा माने दुब्लिजोंनो लोमसावजोबदों दैेबाना जानानै सोरनाबा न' न'फोरानो लोमसावजोबदों। आरो बेलेग बेलेग जायगायाव जोङो बेबायदि लोमनानै न' बां बायनाय बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो ना नोंथां। औ नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा माने एसे नोंथां दा ओ नोंथांनि जायगायाव जानाय माने उननि जाय। गायाव जाबोनाय नोंथाङा मा मिथिगोन नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ थारैनो ओ। ओ नोंथाङा जेरै फोरमायदों औ। ओ गोदो आबै आबौनि समावहाय बेफोरबायदिनो ओ। जेब्ला आबै आबौ।
बेबायदिनो गोबां न' हनायखौ जोङो खोनानो मोनदों आरो बेनिफ्राय। दोनि दिनावथ' बेफोरबायदि नोंथाङा जेरै फोरमायदों। औ बेफोरबायदि गारि मथर गैयामोन आरो। मा सामायाबो मोजां नङामोन आरो गारि मथर थाबा बो माने एसे खम मोन आरो बाइकफोरखौ बेफोरबायदिनो बाइक स्कुटि बेफोर खौ नुनो मोनामोन ओ ओ दानि जुगावसो गोबांनि न'खरावनो। ओ न'खरसेयावनो गंनै गंथाम एबेल एबेल थानायखौ जोङो नुनो मोनोना नोंथां।
औ नोङो।
औ। ओ गोदोनि दिनावहाय बेफोरो गैयामोन होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरो आबै आबौनि दिनावहाय जानाय लोंनायफोराबो गोबां खस्थ'जोंसो। बेफोरबायदिनो जानाय लोंनाय न'खर सुंथानायावहाय गोबां खस्थ'जों बेब फोरबायदि जानाय लोंनायखौ जोङो खोनानो मोनो बेनिफ्राय आरो। गोदोनि दिनावहाय बारा बेफोरबायदिनो हाजिरा खामला मोनामोन होननाय खोनानो मोनो। ओ दानि जुगाव। थ' ओ‌ सिगांहाय बेफोरबायदिनो सावरि बादालि। बा मोनसे ओ जे-जेरै माइ गायनायबो सावरि बादालि माइ हानायबाबो बेफोरबायदिनो। सावरिफोरजोंनो हानाय बा जानाय बेफोरखौ जोङो खोनानो मोनोमोन ओ दानिया थ' मा एफोरबायदि सावरि बादालि बेफोरो खोब खम जानो हमबाय। ओ दानियाथ' गोबाङानो हाजिरा खामलासो मावनानै जायो बा। गोबां मानसियानो दाना। ओ सोलोंथाइ लानानै मोनसे बिजनेस बा बेफोरबायदिनो गोबां मानसियानो साख ख्रि बाख्रि लाबाय ओ दायो एसे डेभलपमेन्ट जाबोनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै ओ लामा सामायाबो मोजां जानो हमबाय आरो बिनिफ्राय ओ टाउन सहराबो एसे मोजां जाबोबाय ओ नोंथाङा जेरै फोरमायनाय बायदि औ सिगांनि दिनावहाय लोमजा सोमजाबा गोबां खस्थ' जायोमोन दानिया ओ दानिया एसे खम जाबाय ओ खस्थ'खौ जों नुनो मोनला मानो होनोबा दानिया लामा सामायाबो मोजां जाबाय आरो गारि मथर फैनो होनबानो फैनो हायो।
औ
औ आरो
गोदोनि दिनाव बेफोरबायदिनो सोलोंथाइ बांद्राय लानाय ओ लायामोन होननाय खोनानो मोनो जेरै दा ओ सावरि बादालि जानानैनो थासोमो स्कुल फोरावहाय सोलोंथाइ लानो थिनहरबाबो बिमा बिफाया लानो थिनहरबाबो थाङामोन होननानै जोङो खोनानो मोन्दों आरो गोदोनि आबै - आबौ बुंनाय बायदिब्ला।
ओ दानियाथ' मा ओ सोलोंथाइ लायाबा जोंहा जेबोआनो ओ रोंगौ रोंगौथि गैया नङा होमबा जोंनो ओ बिजनेस बिजनेस मावनोबाबो जोङो मोनसे सोलोंथाइनि गोनांथिथार आरो जोङो आबाद मावनोबाबो मोनसे सोलोंथाइ थाबासो जोङो आबादखौ मावनो हायो मानो होनोबा जोङो अबे मेडिसिनखौ होनांगौ जोङो नामफोरखौ नायनानैसो मेडिसिन होनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ।
औ ओ दायो खोब बेफोरबायदिनो ओ गोबां मानसिखौनो बेफोरबायदि नुबोनो हमबाय आरो जेरै ओ सोलोंथाइ लानानै ओ गामि ओनसोलनिफ्राय बेफोरबायदिनो साख्रि बाबा माबा मोनसे मोनसे मावहैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
ओ नोंथाङा फंनैसो फोरमायबावगोन नामा?
औ हागोन नोंथां दानि जुगाथ' माने जौगा जोबोद गोजौआव जौगानाय जाबायना ओ गोजान गोजानाव फरायनो थाखायबो गोजान गोजानाव थांनानै थांनानै फरायनानै फैनानै फरायनानै फैनो हायो गावनि रोंगौथिखौ रोंनो माने बेलेग जायगानि थानाय रायज्लायनाय फरायनाय बेफोरबायदि रोंगौथिखौ मोननो हायो ना आरो जोंनि थानाय बिसिनि थानाय आल ओ माने गुबुन - गुबुन रोखोमनि आरो ना नोंथाङाथ' मिथिगौ जानो हागौ माने ओ जोंनि थानाय बिसिनि थानाय अनेक फाराग आरो ना जों थायो गामि एरिया बिसोर थायो टाउन जायगा ओ टाउन एरिया माने जोंङो ओ जेरै डक्टर इन्जिनियार फरायनो थाखाय जों गोजान गोजानाव थांनानैबो फरायनानै फैनो हायो। आरो जोङो बेयाव फरायनानै बेयाव फरायनानै जेसेबां हागौ एसेबां फरायनानै जों ओ गुबुन जायगायाव थानानै जेरै ओ बेलेग बेलेग जायगायाव थानायनिनों ओ जेनेबा रोंनानै गाव रोंनानै मोननाय रोंग'थिफोरखौ जों जेरै जों मोननो हायाखै जेरै बुजिनो हायाखै, बिसोर जेरै ओ बेयाव थानानै रोंनो मो रोंनो मोन्दों रोंग'थिखौ मोनदों। बेफोरखौ बिसोरो जोंनि जोंनो माने रोंग'थिखौ मोननो हायो आरो माने बेसोरनिफ्राय जेरै डक्टरफोर डक्टरफोर गिदिर - गिदिर डक्टर डक्टार खालामनानै बिसोरो गोजान जायगायाव ओ माने बेलेग जायगायाव माबानानै जेरै जों ओ नांगौ फिसा गामिफोर आव बिसोरो जेरै नांगौ जायो नांगौ जायोबा ना माने थांब्रब थांनो हानाय बेबायदि रोंग'थिखौ मोनो आरोना। दानि जुगावथ' जोङो गोबां एदि जाबोनाय खौ नुदों ना थासारिखौ माने दानि जुगावथ' बिदिनो बेलेग-बेलेग जायगानि गुबुन जायगानि दावराव-दावसि जानाय खौबो जों दा नुनो मोनो आरोना माने नोंथाङाथ' मिथिगौ जानो हागौ ना नोंथां?
औ औ मिथियो नोंथां।
औ उम नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हाबावगोन नामा? माने दाथ' जोबोद दैबाना जादों माने दैबाना दैबाना जानाय नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि जादों माने दैबानाया?
औ दायोथ' दैबानाया गोबां बिदिनो दैबाना जानायखौ जोङो गोबांखौ गोबां ओनफोरावनो नुदों बा जोंनि ओनसोलावबो जादों दैबोनाया जेरै अखा हाबाय थादों बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोला ओ हाजो खाथि जायो हिसाबै गोबां दैबाना जों जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां गोजान गोजानावबो जोङो बेफोरबायदिनो दैबाना जानानै न' बां लोमनायखौ जोङो नुनो मोनदों बे औ औ
औ नोंथां समाबो जाबाय दे होमबा नोंथां। नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय
औ औ नोंथांसिमबो साबायखर बावहरनाय जाबाय आरो
औ